हेल'
औ
खोन हादोंना
औ खोनादों
खौरां नोंथांना खबर सबर माब्रै दङ
हेल'
औ
खोनादों ना
खोनादों ओम जोङो दा दावबायनायनि सायाव राव ओ सावरायनि नामा?
औ जायो।
आं नोंथांनियाव सोंथि खालामनि नोंथाङा आंनि सोंथिखौ जा हायो फिननाय होनो नाजादो आं बेखौ खावलायहरनाय थाबाय नोंथाङा दावबायनाय नोंथाङा दावबायनायखौ आथिखालाव
औ।
मा सानो?
आथिखालावथ' गोबां मानसि फोरानो माने ओरैनो थायालासिनो दावबायनो गोनां जायो। सोरबा न'खरनि थाखाय सोरबा गावनि थांखि होसोनायनि थाखाय सोरबा बेरायनायनि थाखाय जायगा नायनायनि थाखाय गोबां आरो। मानि गुबुन गुबुन जायो आरो बयनिबो दावबायनाया। औ। दा बिदिनो सोरबाया जायगा नायनानै मोजां मोनो सोरबाया आरो माबा मोनसे इम्परटेन्ट खामानिनि थाखाय दावबायथारनो गोनां जायो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायो। आथिखालाव बयनिबो दावबायनाया माने गोबां जाबोबाय आरो।
नंगौ। दाव बायनायजों सासे सुबुङा ओ मा मा मुलाम्फा फा जायो? आं बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों
औ। जोङो बुंनो थाङोब्ला माने बिसेबां लेखा फराया मानो जोङो लेखायाव गियानखौ मोनजोबनो हायाब्लाबो जोङो मेगनजों नायनानै जायगाखौ नायनानै मिथिनानै जों बांसिन गियान थुमनो हायो आरो बेनि थाखायनो जों लेखा फरायसोमनानल' सिङाव थानानै लेखा फरायबाय थायोब्ला जों बांसिन गियानखौ मोननो हाया जों बेबायदिनो बेजों लोगोसे जों जायगा बेरायनाय दावबायनाय जों बेखौ एकदम ला फाथारनांगौ आरो अब्ला जों बांसिन मिनथिनो मोनो बुजिनो मोनो। गियान मोनफिनो आं बेखौ सानो आरो नोंथाङा मा सानो?
नोंगौ बे जोबोद मोजां जादों सैथो। दा दावबायनो थाखाय सा से मानसिया ओ जिउआव बा आखाइयाव मा मा ओ गोनांथि जानानै फैयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ। जोंथ' न'निफ्राय ओंखारनो गोनांब्लानो जोंनोथ' गिबियाव रां ना थाथारनांगौ जुदि जोंनाव रां गैया अब्ला जोंथ' दावबायनाया माने फैमाल जागोन आरो जों दावबायनो। थाखाय खाथिनि। दाव खाथियाव जों दावबायनो थाङोब्ला जों साइकेलफोरजों आरो थाबायनानै जों दावबायनो हायो खाथि खालायावहाय आरो जों गोजानाव दावबायनो सानोब्ला जोंनाव गोबां रां थानांगोन। जोंना दानि जुगावथ'। मुवा बेसादा गोबां माने दाम गोसा जाजोबबाय आरो जोंना दावबायनाया गोबां रोखोमनि जानो हायो आरो थाबायनायनि जानो हायो जोंनो गारि मथरनि बे फोरजोंबो ट्रेन।
औ आथिखालावथ' ओ गोजान जायगायाव आरो थाबै सौहैनोबा। ओ। बिरखंनि गेजेरजों जों। सौहैनो हायो। थाबैनो।
दा। ओ। आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों। जोंनि ओ। भारत। हादरनि अनगायै गुबुन। जायगायाव दावबायनोब्ला सा से मानसिनो ओ मा मा डकुमेन्स आरो ओ मा मा डकुमेन्टसनि गोनांथि जायो नोंथाङा मिथियोबा अननानै एसे फोरमायोब्ला मोजां जागौ।
जोंनाथ' जोंनाथ' जों जेब्ला लेखा फरायो अब्ला जोंना आइडेन्टि थाखाथारनांगौ। बे जों बे डकुमेन्टसखौथ' जों जेराव थाङो जोङो बेवहाय जोंखौ नाय ग्रोनाय जायो आरो डकुमेन्टसफोरखौ चेक खालामनाय जायो जेब्ला बे डकुमेन्टस सासे मानसिनाव गैजोबा अब्ला बे थांनो मोनिबो जानो हागौ आरो बेनि थाखायनो जों जेब्ला दावबायगोन अब्ला गावनाव मा मा डकुमेन्टस दं आरो मा मा डकुमेन्टस गैया बे खौ जोङो चेक खालामना लाग्रोनांगोन आरो आं बेखौ सानो आरो।
डकुमेन्टस गैयाब्ला अब्ला सासे दावबायारिनि थाखाय जाफुंसार जानो हानाय नङा नामा?
औ बेथ' गुबुन नों मा जायो जोंना। बहाबा जोङो मोजां जायगायाव सोरबा एन्ट्रि पास लायो बेफोरबायदियाव जोंखौ नायो आरो गुबुन गुबुन जों बबेयावबा जों फ्रि नायनो मोनो बबेबा डकुमेन्ट्स लायालासिनो जों दावबायनायल' गुबुन गुबुन दं आरो माने नायनाय डकुमेन्टस नायनाय
मानो होनोबा ओ जाय जायगायाव दावबायगोन बै जायगानि हादरनि ओ सेफटि आरो सिकिउरिटिनि थाखाय बे ओ डकुमेन्ट चेक खालामनाया गोनां आरोना।
औ।
नोंगौ। नोंथाङा सानो नामा दावबायनायनि गेजेरजों ओ सासे सुबुंनि जिउआ ओ सासे सुबुंनि जिउआ जाफुंसारनो हानाय हायो?
दानि मुगाया सब समय जों नुहुरो रैयै नायाबा खायसे औ जाफुंसारनोबो हायो होनना बुंनांगोन जों। जोङो। जदि जों बयबो सुबुं माहारि बुहुमनिखौनो होननाय बुहुमावनो जों ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थायो हिसा जों बै ससियेल वार्क कारफोरा बेबायदि दावबायनायजों लोगोसेनो मोजां मोजां जायगा दिन्थियोब्ला आरो बिसोरो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जायगा देश गिदिंनानै दिन्थिनो हायो अब्ला बिसोरो मा जाफुंसारनो हायो होननानै आं सानो आरो जुदि जों बिसोरनि भिडिअ'खौ नायो सापर्ट होयो बिसोरनावहाय मा आर्निं जाहैयो आरो जों नायनाया अब्ला जाफुंसारनायाव हायो आरो इनिफ्राय ससियेल मिडिया एक्टिभ थानांगोन आरो दावबायनायजों लोगोसे।
बिनि गेजेरजों ओ नायगिरिफोराबो बै जायगानि गोदान गियानखौ जों मोननो हायो।
नंगौ औ।
नायनायनि गेजेरजों
औ। जों माने थांनानै जों थ' बांसिन मानसियानो थांनानै नायहैनो हाया मेगनजों जों बिसिनि भिडिअ'खौ नायनानै माने गोजोननाय मोनो आरो माने जोङो जिखौ मेगनजों नुवाब्लाबो मबाइलावनो जों नुनो हायो। बेखौनो बुजिनानै लायो आरो अ नंथारगौ बे जाय मोजां दङ मोजां जायगा आरो बहाबा नायथावना जायगा
जोबोद मोजां।
नोंथाङा जोंनि ओनसोलनि दावबायनायनि सायाव सोमोनदै एसे बुंदों।
खोनानो हायाखै अन्नानै बुंफिनबा
जोंनि -जोंनि ओनसोलावहाय दावबायनाया मोजां रोखोम रोखोमनि जायोना फोरमाय
मारै होनदों मोजां जायो। ना आरो
औ माने जोंनि आबहायावहाय जों जेनेब्ला जों मा मोननो हायो
जोंनि ओनसोलाव
औ।
मोजां आं बारा मोजां खोनाफैयाखै अननानै खेबसे बुंफिनबा मोजां जागोन।
माने जोंनि ओनसोलावहाय जोङो ओ बेरायोब्ला एबा दावबायोब्ला माबायदि गियान मोननो हायो अब्ला माबायदि गोजोननाय मोनो बेखौ सोंनाय जादोंमोन।
माने गुबुन गुबुन आरो दाबनि गेजेराव ओ जोबोद मोजां माने जोंनि जायगा ज' आरो खौसेथिनि गेजेरजोंनो जोङो गाव गावनि कालसार मावनाय दांनाय गुबुन गुबुन दा जोङो गावनि-गाव गावनि जायगानिखौल' मोनसे जायगायाव थानानै नुनायनिख्रुइ जुदि एसे गाव थानाय जायगानिफ्राय दोरोदनानै जुदि नोजोर होनानै नायोब्ला बे जायगायावनो जोंनि ओनसोलावनो गुबुन हारिनि मानसि फोरा गुबुन जानाय गुबुन आदबै खामानि मावनाय ओ गुबुन आदबै जोङो बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि गेजेराव जोङो जोंनि बे फिसा जायगायावब्लाबो जोङो गावनिखौ गावनिजों लोगोसे गुबुननिखौबो जों सोलोंनानै सोलोंनानै लानो हानायनि खाबुखौ आं सानो आरो मानो होनोब्ला नै जोङो जोंनि जायगायाव जों गोबाङानो बर' रायलायबाय जोंनि एसे साखाथियावनो थानाय। ए आव थाङोब्ला जोङो हा एसामिस रायलायनो गोनां जागोन। ओ सोरजोंबा सावथ थालि रायनो रायलायनो गोनां जागोन सोरजोंबा एसे जायगायाव दोरोदनानै थाबा नेपालि रायलायनो गोनां। जागोन बेबायदिनो गोबां जाथि हारिनि गेजेराव जोङो ओ थाङोब्ला गुबुन गुबुन गियानखौ जों मोननो हायो होननानै आं सानो।
बिदिब्ला रायलायनायखौ दोन्थ'सै ना।
दे।